हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों अ ओ नै आङो न'आवनो दसे सम उन्दुनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां दङ दे माने ओरैनो दंथ'यो आरो
अ अ होनबा मा थ पिकनि सायाव रायज्लायनो नोंथां
औ नोंथाङा आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो बे आयदायानो जाहैबाय जोङो फरायसालि औ बे फरायसालिखौ लानानै माने एसे सावरायनो नाहरदोंमोन आरो नोंथांजों
औ नोंथाङा बे फरायसालिनि बागै एसे आंनो फोरमायग्रोना होदो दे
औ दे नोंथां माने जों जोङो फरायसालि होनना बुंङोब्लाथ' जोङो गियाननि मोनसे जोंनि मन्दिर होनना बुंनो हायो नङा होमब्ला
औ औ औ।
बेहाय माने गियान लानानै बा लेखा फरायनानै जोंङो बे फरायसालियावनो फरायनानै लेखा ओरै फरायनानै सासे माने गिदिर मानसि जानाय आरो। दा बे बेलायावनो जों बुंनो सानो माने औ जों मानो फरायसालियाव थांनांगौ नङा होमब्ला? जोङो लेखा रों औ लेखा खा रोंनो बा गियान सोलोंनो थाखाय जोंङो फरायसालियाव थाङो।
औ औ।
औ दा बे बेलायावनो माने जोङो बे फरायसालिफोराव जे माबायदि जोंङो फेसिलिटि थाब्ला मोजां जायोबा माबायदि फेसिलिटिखौ मोननांगौ बेफोरनि सायाव आं एसे बुंनोसै।
औ जागोनदे।
मानो होनब्ला ओ गोदो गोदायथ' माने गोबां बेफोरबायदि फरायसालि गैयामोन। गामि गामि फरायसालि गैयामोन जायनि जाउनाव जोंङो माने गोजान गोजान फरायसालि बा खाथि खाला बेयाव गैयामोन नालाय। माने एसे गोजान गोजानाव थांनानै फरायनांगौ जायोमोन जेराव जोंङो गोबां ओ उसुबिदा जायोमोन बेनि जाउनावनो माने गोदो गोदाय गोबां सोलोंथाइनि अनजिमाया गमोन सानि अनजिमायाबो खम जायोमोन आरो जायनि जेराव जोंङो थांलाय फैलाय हान्थि मेलानि ओ मा होनो थांलाय फैलायाव एसे प्रब्लेम जायोमोन नालाय। माने बिदिनो औ। माने फराय-फरायसालियाव थांनायाव एसे माने उसुबिदा जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' फरायसालिया गामि गामियावनो जाबाय बा खा खाथि खालायावनो ओ दंसै। बे बेलायावनो जोंङो औ। प्राइभेट फरायसालिबो दं बा सरकारि फरायसालिबो दं जाय जेराव गोसो बेयाव फरायो नङा होमबा? आ औ। दा बे बेलायावनो माने बे सर सरखारि फरायसालिफोरावबो माने गोबां फरायसाफोरानो फरायनानै बिदिनो गोबां माने गोदोर गोदोर मानसि जाबाय बा साख्रि मावबाय बायदिसिना बिदिनो मावबाय।
औ।
नाथाय आथिखाल मुगायावथ' गोबां माने प्राइभेट जासै बे फरायसा सालिफोरा दा बे प्राइभेटफोराव औ गोबां एसे न'खरनि थाखा फैसा गोनांफोरा प्राइभेटाव फरायो ओमफ्रायबो थाखा एसे गैयै फोरा नाथाय सरखारियावनो फ फरायनानै माने गावनि जिउखौ दादों आरो नङा होमा नोंथां औ दा बे बेलावनो नोंथाङा बेसे फोरमायगोन नामा?
औ आं एसे आंबो एसे नोंनिसिम फोरमायनो हरनोसै ओ जों फरायसालि होनना बुङो जों माने स्कुल फरायसालि होनना बुङोबा जों बेखौ ओ लानांगौ बे गोनांथार जों उन्दै समनिफ्रायनो बिनि बिनि फारसे जोङो गोसो होनानै फरायलांनायाबो गोनांथार ओमफाय जो गिबियाव गोदो गोदायनिफ्राय बुङोबा जों गोदो गोदाय गोबां खस्थ'यै माने लामा हान्थिनानै जों फरायबोनायखौ नुबोदों माने जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ जों सिगांहाय इदिनो गोदान-गोदान कलेज बा गोजान-गोजान स्कुलसिम जों लामा हान्थिलांनानै बा जों थाबायना थांनानै माने स्कुल कलेज फरायहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जायोमोन बिदिनो थिख बेबायदि समावनो जों गोदोहाय जोंनि लामाफोराबो जों बारा मोजां नङामोन होनजायो बिदिनो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर समबाथाय बिदिनो हाद्रि-बाला जों लोगोसे अखा हाबा हाब्रु बिदि गोबां माने खस्थ'यै जों फरायसालिसिम हान्थिलांनायखौ नुनो मोनोमोन जों फरायसालिखौ जिउआव माने लानांगौआ बेयो गोनांथार मानो होनबा जों फरायसा माने फरायसा माने फरायनानै गिदिर सुबुं जाहैनो हानायनि माने राहा मोनलाङो माने लामा मोनलाङो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो गिदिर-गिदिर फरायलाङोब्ला जों फरायनानै साख्रि बा बिदिनो गोबां डक्टर इन्जिनियार बिदिनो आर्मि पुलिस बायदि रोखोमनि साख्रिखौ जों फरायनानै लालांनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनिथाखायनो जों फरायनांगौ ब औ औ ओमफ्राय बेनि थाखायनो जों फरायनांगौआ जोबोद गोनांथार ओरैनो थिग बेबायदिनो बुङोबा जों दानि स्कुल आरो गोदोनि स्कुल बुङोबा जों स्कुल कलेजफोराव जों गोदोहाय बिदिनो खेला दुला गेलेनायफोरखौ बारा खोनानो मोननाय जायामोन मानो होनबा गोदोहाय इमान बिदि फेसिलिटि माने माबा मोनामोन इदिनो गेलेनो गेलेग्रा मुवाफोर मोननायखौबो नुनो मोनोमोन दानि आरो बुङोब्ला दानि कलेज सकुलफोराव जों गोबां गेलेग्रा बिदिनो फरायनायावबो हेफाजाब मोनसै दाना टिउसन बायदि रोखोमनि कचिं बिदि लानानै जों फरायनो हायो बेदिनो आरो बुङोब्ला औ बिदिनो जों खेला दुलाखौ बुङोबा गोदोहाय बिदि खेला दुला गेलेनायखौ जों खोनायामोन जोंनि ओ जोंनि गिदिर फोरबा जोंनि गिदिर सुबुंफोरा जों फोरमायनाय बायदिबा जों गोदोहाय बिदि गेलेनायफोरखौ खौ नुनो मोननाय जायामोननो ओ आरो जों आरो जों दानि आरो गोदोनि बुङोबाथ' जों गोदोहाय इमान इदि माने मोनसे फरायसालियाव माने गोबां फोरोंगिरि नुनो मोननाय जायामोननो माने इदि फोरोंगिरि
खममोन आरो
औ बिदिनो दा जों मोनसे ओ साबजेक्टखौ बुङोबा माने जों मोनसे किथाबाव बुङोबा जोङो सासे मोनसे मास्टाराव मोनसे मास्टार मोनो सासे लेखायाव मोनसे मास्टारखौ सासे मास्टारखौ जों नुनो मोननाय जायो दानिया जोङो ऐखे-एखायनो दा जों गोबां मुलाम्फा मोनो माने जों गोबां सापर्ट मोननाय जायो जों फरायनानै दा ओ बिदिनो कचिंबो थायो टिउसनबो थायो आरो दाथ' गोबां प्राइभेट स्कुल बा बिदिनो गिदिर गिदिर स्कुलबो जोंनि खाथि खालानो ओंखारबाय जेराव जों फरायनानै गिदिर सुबुं जालांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो खाथि खालायावबो गोबां स्कुल खुलिनायखौ जों नुनो नुनो मोन्दों बिदिनो बुङोबा जोङो गो दो आरो दानिखौ जों रुजुयोबा दा गोबां फारागखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङालाय बिनि बागै मा सानो एसे नोंथाङाबो फोरमायना होदोदे
औ औ गोदोनि आरो दानि बुंनो थांब्ला माने गोबां सोलायनाय नुबाय जों फरायसालिखौ औ गोदो जोङो जेब्ला ओ‌ गोदो आरो दानि होननानै बुङोब्ला फरायसालिखौ गोबां सोलायनाय नुबाय होनदों औ माने जोङो गोदो जे एल एल पि स्कलाव फरायोमोन बै समाव माने गोबां फेसिलिटि औ दानि बायदि फेसिलिटि गैयामोन आरो बुंनो थाङोब्ला माने जों जेब्ला उन्दैयाव फरायोमोन फरायसालियाव दो डेक्स्स बेन्सनि आंखालमोन दा बिदिनो औ जोङो बस्थायाव जिरायनानैसो फरायनो मोनो गुददों आरो दानि बायदि औ ब्लेक बरड गैयामोन गोदो गोदाहाय बै कार्डआव बानायनाय माबाया
औ औ
कार कार्टआवबा न नै बरदा बेसो दंमोन आरो माने
औ औ थिग बेबायदिनो आरो थिग बेबायदिनो जों गोदोनि बायदि दा जों जेरै गरम बोथोरफोरनि बागै बुङोबा जों दा स्कुलाव गरम बोथोर स्कुलाव लानानै बुङोबा जों दा जोङो गोबां माने फेसिलिटि होननांसिगोन बेखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै फांखा थायो बा खोमसि समाव गोजां बोथोर औ दाबायदि दैज्लां समाव माने अखा हानानैबो खोमसि जायो बेनि थाखाय जों लाइन थायो बा बेनि जाय जों आरो गरमनि थाखाय जों फांखा बिदि बायदि रोखोमनि माने जोङो दा मुलाम्फा जायोबा जों नुनो मोननाय जायो जौगानायखौ
औ औ नंगौ नोंथां आरो नाथाय आथि आथिखालावथ' बे एल पि स्कुल एमइ स्कुलफोराव माने सोरखारि ओं सानदुंफु समाव माने फ्रामबो माने फेसिलिटि होबावबाय औ माने बेफोर फेसिलिटि टिखौ नुनो मोन्दों आरो नाथाय गोदोथ' बेफोरबायदि नि माबा बेब'स्थायानो गैयामोन
औ औ बुङोबा दा हबाथ' दा नोंथां दा बुङोबाथ' होनबा जों गोबां फारागखौ नुनो मोनो गोदो आरो दानि जों बुङोब्ला थ' जों गोबां फारागखौ नुनो मोनो मानो होनबा जों दा गोदोहाय ओंखामबो मोनजायामोन नालाय दा आरो जोङो ओ जों गोबाव सम क्लास लानोबो हायो दा माने जों ओंखाम उखैनायखौ माने बावनानै जों माने क्लास लानो हायो मानो होनोबा जों ओंखाम मोनजायो बेहायनो बा जों जाग्रा मोजां मोजां मुवा मोनजायो दाना जों स्कुलावनो नङा होमबा नोंथां औ
दा बेफोरबायदिखौ नुयोबा माने जोंनि थासारिया गोबां सोलायबाय आरो नङाबानो थां दा माने बेखायनो जों दा माने फरायसालियाव माने साफ्रोमबो माने फरायसाफोरानो माने मोजाङै फराय
औ हेल' हेल' नोंथां। नेटआ एसे ओ खम नामाथाय नोंदां खोनाफैयासै आं। हेल' नोंथां। खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा एसे फोरमायना हरदो आंनो। ओ नोंथाङा खोनादोंना नोंथांनि